हेल'
औ
आगैया मा खालामदों
ओ ओरैनो दङ
औ ओरैनो दङ ना होमबा
औ
अब्ला आगै मोनसे आयदाखौ लाना सावरायजागोन ना
औ सावराय जा गोन आब'
बे आयदायानो जाहै बाय जे औवा खौ जोंनि बर'माहा हारि बा सुबुंफोरा मा मा हाबायाव बाहायनाय जायो बेखौ आगैया एसे फोरमायनो हागोन ना
औवाखौथ' औवायाथ' जोंनि मोनसे दोरोङारि ओ दोरोङारि बेसाद खौनो होनजागोन नङा होमबा आब'
औ नंगौ आगै
औवाखौ जों जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम जोंनि जिउआव गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो ओ औवाखौ औवाखौथ' जोङो ओ जोंनि बर'‌निनो दो रोङि जेखाइ खबाइ सान्द्रि संग्राय बेफोरफोरखौ गोबां हाबायाव बाहायो नङा होमबा
औ नोंगौ आगै
आरो जों थानो थाखाय न' लुनायावबो ओ -ओ औवानि खुन्था औवानि बेरा बेफोरबायदि हाबायाव बाहायनाय जायो आरो
नंगो आगै नंगौ
औ लोगोसे औवाया औवाखौ जोङो साथ्रि जेखाइ हेबनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो औवाखौ औवा बारिनिफ्राय दाननानै लाबोग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोङो ओ खाथि जिरनानै जोङो ओ आलदा आलदा रोखोमनि खाथि जिरनानै जाय खामानियाव बाहायो बेफोर बायदियावहाय ओ जेखायनि खाथिखौ आलदा आरो ओ सानद्रि संग्रा एबा सेननि खाथिखौ आलदा हेबनानै बानायनाय जायो औ ओ बेनिफ्राय जोङो ओ संग्राय सानद्रि होनोबाथ' जों मिथिखायो जे जों बर'फोरनि थाखाय मोनसे ओ माइरं सालिग्रा माइ जावग्रा औ आरो जेखाइ खबाइ होनोबाथ' जों ना गुरनायाव बाहायो नङा होनबा
औ नंगौ थारैनो ओं
बेजों लोगोसे जोङो ओ दर्जा बानायनाय जायो जेरै औवानि न'फ्रावहाय औ ओ नोंथांमोननि जायगा एबा ओन औ नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलावहाय औवाखौहाय ओ मोनबेसे जातनि नुनाय जायो
जोंनि ओनसोलावथ' आगै मोननै रोखोमनि नुनो मोनो मोनसेखौ बुङो औवा सुबा आरो मोन सेनि मुंखौ आं बावबाय आगै माने एसेबां माने गोसोआव लाया खै आरो आङो दा मोनसे रोखोमनि मोननो थांबावो औवा रेथे होननानै बुङो फिसा फिसा जायोना आगै बेखौ बुङो आरो औ दा बेफोर औवाखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां बर' सुबुंफोरा न'आवनो ओरैनो थानानै जेरै जेखाइ खबाइ सान्द्रि बा संग्राय तुल बेफोरबायदिनो हेबनानै बिसोरो आखाइनि हाबा मावनानै गावसोरनि नांगौखिनिखौ सुफुंना लानायखौ नुनो मोनो आरो आगै दा बेनि अनगायै अनगायबो बर' आइजोफोराबो जेरै सि दानायाव गनसि बाहायो ना आगै बेखौबो औवाजों दाननानै लानाय नुनो मोनो आरो
औ
आरो बेजों लोगोसे जेरै बर'निनो आंगो दामजु सिफुं बेफोरखौबो औवानिफ्रायनो दिहुनन्नानै बा दाननानै लानाय जायो आगै बेफोरबायदिनो जोंनि बेलायावबो बा जोंनि ओनसोलावबो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो गोबां खामानियाव जेरै न'नि बाउनडारि बा बारि बालानि बाउणडारि दुमनो थाखाय औवाखौ दानानै खौ बेरा दुमो आरो आगै
औ
औ आगै
अब्लाथ' औवाया नोंथांमोननि जायगायावबो मोनसे एंगार हायि बाहागो नङा होमबा
औ नंगौ आगै
अब्ला नोंथाङा जे बुंदों जे औवाया नोंसिनि जायगायावहाय मोननै बा मोनथाम रोखोमनि दं होनदों नोंथाङा औ औआ बुरखा औआ बुरखाखौ हमा हाबायाव बाहायो
औ आगै औवा बुरखाखौथ' जोङो बांसिन न' लुनाय बा न'लुनायाव नांगौ जानाय खुन्थिया गायसननो थाखाय बा न'नि उखुमखौ खाफ्रानो थाखाय बा जोङो बेरा आरि दुमनो थाखाय बेफोराव बांसिन बाहाय बाहायनाय जायो आगै
औ
बेखौनो बांसिन बाहायनाय जायो आरो औ दा आगैमोननि ओनसोलावबो मा मा रोखोमनि औवाफोरखौ नुनो मोनो आगै एसे फोरमायनो हागोन ना
ओ जोंनियावबो बे औवा बुरखाखौनो मोनो लोगोसे जाथि औवा बुङो बे। औवाया एसे गिदिर गिदिर ना थाइ इसे औवा बुरखानिफ्राय गोबासिन आरो जायजों जोङो। जेखाइ खबाइ सानदि बायदिसिना हेबनायाव बे जाथि औवाखौ बाहायनाय जायो। आरो बे औवा बुरखाखौ। खौ आब'आ जाबायदि बुंनानै जे खुन्था गायनायाव बाहायो बाहायो बेखौदियाव बाहायनाय जायो। आरो मानो होनोबा बे औवाया गिदिर गोगोम जायो ना
औ नंगौ थारैनो
लोगोसे ओ जों जाय बहि एबा लेखायाव लिरो। बिनि गोथां बेसादा औवाया नो नङा होमबा
औ थारैनो सैथो औ अब्ला आगैमोनथिंबो गोबां हाबायाव बाहाय आरो
औ नोंथांमोननि जायगायावहाय जे अ औवाखौहाय जेनेबा न'खराव जेखाइ खबाइ न' बांलुनायनि अनगायैबो अ बेफोर बेफार फालांगि फानहरनायफोर दं नामा?
औ आगै जे जोंनि ओनसोलावबो औवाखौ गायनानै लानायनि उनावहाय माखासे समाव औवाया गोबां जायोब्ला न'खराव माब्लाबा माबाफोर रांनि उसुबिदा जायोब्ला बै औवाखौ फानहरनाय। बा औवाखौनो जेरै मा होनो औवानि सियार हेबनानै बा संग्राइ सान्द्रि हेब हेबनानै दा बेफोरबायदि हेबनानै गुबुन जायगायावहाय दैथायहरनो नानै गावसिनि न'खरखौ सुंथानायखौ नुनो मोनो आरो आगै।
औ
औ दा नोंसोरनि ओनसोलावबो बेबायदि औवानि हेफाजाबै न'खर सुंथानायखौ नुनो मोनो ना आगै?
औ नुनो मोनो ओ
औ
अखा बांखानि थाखायनो औवा खौ बिदि फानहरनायनि उसुबिदा जाय नि जाहाव मेसेङाव फानहरनाय जाय
आव आव
रो जोंनिथिंजाय बहाबाफोर फानसन एब बा मेथिं दावथिं जायो गामि गामि औवाया जोंनि गोबां खामानियाव बाहायनायनि उनावबो बाहायनायनि उनाव जों औवाखौ जानोबो हायो। नङा होमबा? हेलौ